औ बाय औ औ खोनादोंना औ
औ दासो खोनादों। अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो।
उम उम नोंथां रायलायनायखौ लासै लासै खोनाफैदों।
गोसा खोनायाखै?
ओंहो फिसा खोनाफैदों।
आं नोंथांनिखौ माने खोनागासिनो
अ दायो एसे खोनादों दे मोजाङैनो।
अ अ
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ दसे सम होनो हायोब्ला मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना।
औ
औ ओ आयदाखौ आं फोरमायथिनानै होनि। जिथु जोंनि बर'फोरा बर'फोरा जेनेबा औवानि बाहायनाय बर'फोरनि औवानि बाहायनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
अ औ
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन।
औ जिहेथु जोंनि बर'फोरा जेनेबा जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम गोबां बिदिनो औवानि बाहायथि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोङो ओ औवानि बाहायथिखौ बर'फोरनि गेजेराव नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन हारिमुनि बिथिङावनो होन संनाय खावनाय जानाय लोंनाय माखासे गोबां बिथिङावनो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुबोगासिनो दं आरो ना बेनि सायाव एसे जे नोंथाङा फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ।
उम दा जेनेबृला जों बुंनो थाङोब्ला जोनो थानो थाखाय न' नांगौ।
औ
दा जों जिहेथु हानि न' बेफोरावबो थाब-था थायो नालाय बे हानि न'खौ बानायनायाव जों माने बे बेरा जायखौ थायो बेखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरोना।
औ औ नोंगौ।
बेनिफ्राय औ ओ बेखौ बेनिफ्राय बे न'नि उखुमखौ होनायावबो जों जेनेब्ला ओ औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
बे गावबा गावनि न' बां बारि बेफोरनि सोरगिदिं सिमा होनो थाखाय बेफोरखौ होनो थाखाय जोङो बे औवाजों बेरा होनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
आरो बिदिनो जों संनाय खावनायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ माइरं जावनो थाखाय जोङो दाला सान्द्रि बेफोरखौ बाहायनाय जायो बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्राय दि बानायो। बेनिफ्राय बे खादा बा खिरखा होननानै जायखौ बुङो। बेफोरखौबो जोङो औवाजों बानायो।
नोंगौ
औ बेनिफ्राय आरो गोलोम बोथोराव जोङो गिसि बाहायो। बे गिसिबफोरखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो। आरो बिदिनो दा जेनेबा जोंनि बर'नि बे दामग्रा आइजेंफोर जेफोर दं जायफोर दामजुफोर सिफुंफोर बायदिफोरखौबो जोङो माने औवाजों बानायनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो जों गोबां खामानियाव जोङो औवाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां। बिदिनो जेनेबा ओ धोरोम सिबिनायनि बिथिङावबो जोंनाथ' गोदोनि धोरोम आंगो धोरोम होनोब्ला बर'फोरनि आंगो धोरोम होनोब्ला जों बाथौ धोरोमखौनो मिथियो नङा होमबा
औ औ।
औ बे बाथौ धोरोमावबो जे हिथु बाथौखौ जोङो औवाजोंनो दुमनाय जायो।
औ
ओ ओ बेखौ थसेल' औवाजोंनो हेबनाय जायो नङा होमबा
औ औ
बेनिफ्राय ओ बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायाव आबाद मावनायावबो जोंनो औवानि गोबां गोनांथि गोदोनि समाव जेनेबा आबादखौ जोङो माइफोर गायनोबा जोङो जेनेबा मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नङा होमबा
औ औ
औ बे मोसौजों हालौनाय समाव बे मोसौखौ होनो थाखाय जेनेबा जोंनो लावथिनि गोनांथि जायो। बे लाव थिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन बेनि उनाव जेब्ला हाखौ हालेवखांनानै लास्ट गायनो सम जायो अब्ला मै होयो नङा होमबा जोङो बे मै होनायावबो औ मैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जाहबा मैखौ बोनो थाखाय जोङो दांगुर नांगौ जायो। बे दांगुरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो माने गोबां बिदिनो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला आरो बुंबावनोब्ला जोङो ना हमनाय ना हमनायावबो जोङो गोबां औवानि आइजें आयला बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जेखाइ जेखाइखौबोथ' जोङो औवानिफ्रायनो बानायो।
औ
आरो खबाय बेनिफ्राय मा मा दंबावोमोन सेन सेनखौबो औ सेनखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो
बे खखा बे ओ खख ना मा होनो बेखौबो बाहायनाय जायोदां ना ना हमनायाव
खखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आरो ओ ओ आरो मा दंबावो बिदिनो हारिमुनि बिथिङाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो सिफुं सिफुंखौ जोङो औवाजोंनो बानायो आरो ओ जोंनाव बर'फोरनि बैसागु रंजानायाव मोनसे दंबावो जेराव थरखा जायखौ जों गरखा औ गरखाबो होनना बुङो ना बेखौ जोङो औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो गंगोना जोंनि बर'नि जायबा जि आइ टेक मोननो हानाय मोनसे दामजु नङा होमबा
औ
औ बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि बर'फोरनिसो होनो नाथाय बे गंगोनाखौ जोङो बांसिन बर'फोरखौ बाहायनायखौ नु नुनो मोना दासो एफा एनै बोखांबोफिननायखौ नुनो मोनो आरोना नाथाय जोंनि ओनसोलावथ' बे गंगोनानि बाहायनायखौ आं नुनोनो थाङा आं बोरै बानायो बेखौबो बुंनो रोंला नाथाय औवानिफ्राय बानायो होननाय बेखौ आं मिन्थिनो मोन्दों आरो
औ माने जोंनि जायगायावबो माने बे गंगोना दामनायखौ जोङो नुनो मोननो थाङा आरो ना उम बेखौ जे खुगाजों दामनाय जायोना बे इं आंनिब्ला बेखौ मा होनो बे माउथ अ ना मोनसे होनना इंक इनस दामनाय जायो दा औ
औ
माने ओ जोङो बर'नि मेथाइ बा बिदिनो खुगा खुगासो खोनाबोदों थेवब्लाबो जेनेबा बिदि ओ मोखथाङाव बाहायनायखौ नुफेराखै आरो ना
नंगौ नंगौ नुफेरनो थाङा आरो बिदिनो औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना जि दानायावबो जोङो गोबां औवानि मुवा बेसाद बाहायो नङा होमबा बेयावबो जोङो जि दानायावबो नुनो थाङो जेरै गनसा गनसि बे बाहायनाय गरखा बाहायनाय बालेब
बालेब माखौ बुङो
ओ एक्जेक्टलि आंबो मिथिया जेनेबा मोनसे बै खादौ महरनिनो जायो खोमा बे बालेबाहाय
आदसा
एसे गोलाव जेनेबा एसे गोबाबै स्केल बायदि महरनि जायो होननानै आं मिथिदों आरो ना
आचसा बे जों दानायनि हिसाननि उनथिं जायखौ बाहायनाय थाङोबा बेबायदि मोनसे
बेखौनो दाथ' इसेबां जि दानायफोर बिदि न' नखराव दानायफोरबो नुनो थांला नालाय बारा मोजाङै मिथिलाय लांला नाथाय बेफोरखौ औवाजों बानायो होननानै मिथियो गनसे गनला आरो नो खननो थाखाय जोंनो मोनसे हासुंनि गोनांथि जायो गोदोनि समावथ' नोंजोंसो बिदि हासुं आखाइजोंसो खनोमोन नालाय बेयावहायबो जोङो माने औवानि बे हासुंखौनो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो
औ आरो बे मुस्रा सानायफोराबो जेनेबा सोरखिफोराबो बे बेफोरबो औवाजोंनो बानायनाय थाङोमोन आरो ओं।
नंगौ नंगौ
ओम।
जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा। अनलाजों मेवाइ नङा होमबा? बे मेवायाबोथ' मेवायाबोथ' औवानिफ्रायनो जायो औवायानो नङा होमबा औवा गोरलै।
ओं ओं ओं
औ बेफोर जोनोमनिफ्राय थैजासिम होननानै बुंनायावबो माने गोबां बिदिनो औवानि बाहायनायखौ जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरो जेनेबा गथ' जोनोम जानायाव जोङो औवाजोंनो जेनेबा गोदोनि समाव थ' बिदिनो डाक्ट'रफोरनाव बिदिनो हस्पितालफोराव मेडिकेलफोराव बिदि लांनायथ' नुवामोन नालाय जोंना न'खरावनो बेदिनो गामि ओनसोल ओनसोलावनो जायोमोन जिथु थांनाय फैनाय गारि गुरानिबो इसेबां माने एभेलेबल नङामोन नालाय। बेनिखायनो गोदोथ' जोंना न'फोरावनो जायोमोन नालाय गथ'फोरा जोनोम। बे समाव गथ'फोरनि जि बा नारि बे नारिखौ हानो हास'नो थाखाय थाखाय जोङो औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो ना औवानि थेवल जेनेबा जिरनानै बे थेवलजों हायो। गथ'नि नारिखौ हानाय नुनो मोनोमोन बेफोरो माने सेफटिकबो जाया मोनसे माने मोजांमोन आरो गोदोनि समाव। खोनानाय बायदिबा आरो गथ'फोर गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव जेबा जोङो संग्रायाव फुथुयो बेफोरावबो माने बाहायोमोन आरो, आरो थैनाय थैनाय समावबो जोङो औवाखौ जिहेथु मानसि गोथैखौ जोङो गोथैसालिसिम बाननानै लांनो थाखायबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेराव जोङो गोथै थैनायखौहाय बाथियावनो बाननानै औवानि बाथियाव बाननानै लानानै थाङो गोथै हाखरसिम। बिदिनो सावोब्लाथ' सावोब्ला औवानि गोनांथि जाखायो। आरो फबोब्लाबो जेनेबा बिदिनो बानगोनानै लांनाय सिबाङाव हाखरसिम दोनहैनाय सेबाङाव जोंनो औवानिया औवानि गोनांथिया जानानै फैयो आरो।
ओम
उम बेनि उनाव माबाफोर थालांनाय नोंथाङा मिथिबावो नामा?
थालांनायथ' दा एसेबां गोसोआव फैयाखै थेवब्लाबो जेनेब्ला बिदिनो बे उन्दुनायनि बैसां बेफोरखौबो सिगाङो जेनेबा हानि न'फोराव जोङो बाहायोबा बे बैसांफोरखौबो औवाजों बानायनाय जायो। जायोमोन आरो ना।
औ नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय। दोनथ'लायनोसै नामा।
औ दे दे।
औ औ जागोन दे।